हेलौ हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ अ खुलुमबाय। हेलौ खोनायाखै नामा?
औ।
हेलौ
औ आं
अ अ नोंथाङा दा फ्रि दङमोन नामा?
औ आङो फ्रियैनो दङ नोंथां।
अ फ्रि दङब्ला मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
अ ओ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ अ। ओ ओमफ्राय आयदाया जाहैबाय जोंनिया ओ मागो फोरबोनि सायाव।
औ।
उम मागो म मागो फोरबोखौ माबोरै खुङो बा मा मा खालामनाय जायो? बेफोरनि सायावनो सावरायगोन आरो।
दा मागो होनना बुंबाथ' औ खोनादों। औ दा मागो होनबा थ' बर'फोरजों बर'फोरजों मोनसे एंगारायै सोमोन्दो दङ मागो फोरबोआ। ओ दा ओ जिहेथु जोंहा गायनाय फुनाय जोङो बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारो नालाय? बेखायनो दा बे मोनसे आबादजों मोनसे सोमोन्दो गोनां होनना बुंनांगोन। दा जोङो गायनाय फुनाय मेंनाय जेब्ला जोङो माइ साय गायखाङो माइ साइ गायखांनानै जेब्ला जोङो माइ हा खांनाय जायो दा हाखांनाय जाबाथाय जों माइ मोननायनि जे खस्थ' खालामनाय दा बेफोरनि मोन से रंजानाय महरै जोङो मागो फोरबोखौ जोङो खुङो आरो। दा जेब्ला मा होनो फु मा होनो ओ फुग माग जोबनाय लोगो लोगोनो मागो फैयो नङा होमबा? दा मागो फैनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय जोङो माइरंनिफ्राय जोङो ओ फिथा गुन्दै देनानै गोबां रोखोमनि जोङो फिथा सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो, दा बिदिनो फुख मागनि ओ लास्ट खालि जोङो दमा सि होनना हमनाय जायो बे दमासे खालि जोङो गोबां ओ फिथा ओ खायसे खायसे फिथा सावनानै जोङो ओ जोंनि गोमालांनाय मानसिफोरनि थाखाय जों बावनो दोननाय जायो। आरो लोगोसे बे दिनखालि जोङो ओ ओ गोबां जोङो रंजानायजों जोङो ना बेदर बायदिसिना बायना जानाय जों नुयो आरो दा बेनि अखानायै' जोङो मा होनो फि फिथा सावनानै जोङो जायो दा बेवहाय जोङो जिहेथु जोंहा आबादनिफ्राय जों खस्थ' खालामनानै मोननाय माइरंनिफ्राय जोङो बायदिसिना रोखोमनि जोङो फिथा सावनानै जायो दा जोङो एन्थाब, फिथा जायो । बा लावदुम फिथा सावनानै जायो बा जोङो थावनि फिथा सावनानै जायो । बेफोरबायदिनो जोङो गोबां धरननि गोबां रोखोम जोङो फिथा सावना जायो आरो लोगोसे जोङो नालेंखर फिथाइनिफ्राय जोङो लारु बानायनानै जायो दा जोङो फिथा सावनायावबो जोङो नालेंखरखौ होफानानै । जोङो सवाद बा गोथाव गोथाव जानाय बायदि जोङो नालेंखरखौ सुरखिना ला रुखिना लानानै बेखौ जों जो खायसे खायसे फिथाइाव जोङो होनाय जायो जेरै एन्थाब, फिथायाइाव होयो बा जोङो थावनि फिथायाइावबो एसे गलाय मोनदेर खालामनानै जोङो जानो गोथाव जानाय बायदि होनानै थावनि खिथाखौ जोङो सावनानै जायो। दा बेफोरबायदिनो जोङो मागो, दमासियाव गोबां नायै बेदर जानाय नुनो मोनो । आरो लोगोसे फिथाफोरबो जानाय नुयो दा बे फिथा सावनायाव जोङो माथानि फिथा थायो दा जेरै मा था माइरं होनना बुङोब्ला जोङो आरो फारसेथिं जोङो माइब्रा आरो जोसा सा जोङो माइब्रानिफ्राय जोङो एन्था फिथा बानायनानै जानो हायो । बा थाव मा होनो थावनि फिथा बानायना जानो हायो । बेनिफ्राय जोङो मोदोमनायनि बेनि थाखाय जोङो जोसाफोरखौ एसे होद्लायोब्ला जोङो फिथाखौ जोबोर मोदोमनाय मोनो । आरो जायनि थाखाय जानो गोथाव जायो औ दा बेफोरबायदिनो मागो फोरबोआव गोबां फिथा फिथा सावनानै जायो आरो।
औ नंगौ ।
दा आरो लोगोसे जोंहा मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि थायो जोंहा बेलागुर बानाय नायनानै सावनाय ।
औ औ औ ।
बे बेलागुरखौ जोङो मागोनि सिगांनो जोङो सानब्रै सानबासोनि सिगांनो जोङो । बेलागुरखौ बानायना दोननाय जायो। दा बे बेलागुर बानायनायाव जोङो औवानि औवाखौ जोङो बाहायो । दा औवा बाहायना जोङो बेलागुर सिङाव जोङो गोबां जिगाब होनानै नारा हाथुमनानै, जि बेलागुर सिङाव सोयो बेनिफ्राय जोङो सायाव थालिर बिलाइ गोरानखौ जोङो खोबथेनानै दोनो । बेनिफ्राय जोङो गोजौआव मा खालामो बेलागुर नि गोजौआव मोनसे मैखुनफोर जोङो थालिरनि मैखुनफोरखौ खानानै दोननाय । नुनो मोनो आरो दा बेनिफ्राय जोङो जेब्ला एक थारिक जायो। जिहेतु फक मान दमासि बारखांनायनि उनाव मागोनि एक थारिख हाबफैयोब्ला। जोङो बे बेलागुरखौ हराव जिहेथु जानाय लोंनाय थायो नालाय खाना जानाय बायदिसिना बे नखानायै सोरांनानै एक थारिख खालि जोङो बे बेलागुरखौ रावबो नुस्लाबैयावनो बा एसे खोमसि रोमा रोमै फुंबिलिनि खोमसि रोमा रोमि समाव जोङो सिखारनानै। दुगैस्रां लोबस्रां जों बे बेलागुरखौ सावनाय जायो। दा बे बेलागुरखौ सावनायनि सिगांनो जोङो माइ माने आखाइ एवना लानानै जोङो गिबियावनो आखाइयावना लानानै बेलागुराव आखाइखौ एसे सारग्रोयो बेनिफ्राय जोङो बेलागुरखौ सावनाय जायो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो मागो फोरबोखौ एसे फालिनाय जायो आरो दा बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
अ अ मागो फोरबो होनबाथ' आगोलो बिराद माने गाजा गोमजायै फालियोमोन जोंनि बर' गामिफोराव माने मागोनि सिगां सिगांनो बिराद लाहार फाहार जायोमोन आरो बे बेलागुर बानायायनायाबोथ' फुरा सप्तासेसो सिगाङावनो बानायखायोमोन सोरबा सोरबाथ' बिराद मोजां न'बो बानायोमोन न' बानायनानै फुरा साजायोमोन आरो ना न'खौ बे थोरिनि माबाजों बा जिगाब जिगाबफोरजों बिदि बानायनानै जि मोजां मोजां न' बानायोमोन ओमफ्राय बे भेलागुर सावगोननि सानसे सिगाङाव हराव बिराद खाना जायोमोन आरो ना जोंनिथिं बिदि नुयो आरो खाना जा खाना जायोमोन आरो गथ' गथाय बा बोराय बुरै बे सेंग्रा सिख्ला गासैबो जायोमोन आरो जमा नो ओमफ्राय नेक्स्ट दिना जोंनिया बिदि बेलागुर सावोमोन आरो ओमफ्राय दानियाथ' बेलागुर सावनाय आं नुुनोनो मोनला जोंनि गामियावथ' सावलानो आरोना बिराद खम जाबाय दानिया मा मानो सावला होनोब्ला मानसिफ्रा माने समबो गैला जेनेबा बे दाखोर दाला बुथुमनानै बे बेलागुरखौ बानायबाय थानो आरो दाखोरबोथ' दानिया मान जिगाब फोरानो थालानोखा जिगाबफोरदो बानायो सोर आरो मा होनो बेखौ बेमााबादोसो बानायोमोन ना नारा ना मा होनोमोनथाय बेफोरदसो बानायोना बांसिन बेफोरखौथ' मोननो थाङा दानिया ओंखायनो माने मानसि मानसिफ्रा माबा गायनायफोराबो खम जाबाय औ दानि आबाद मावनायाबो खम जाबाय औ औ औ औ बाहायोमोन दानिया गैला खम नुयो आरो ना ओमफ्राय बे बिदिनो माने मानसिफ समबो मोना जेनेबा ओमफ्राय आरो मानसिफ्रा गोसोबो होला दानिया एसे माने वेस्टार्न कालसारा हाबबाय नालाय मानसि नियाव ओंखायनो एसे बानाय फैबाय आरो मानसिफ्रा बेफोराव जानानै एसे जे जोंनि माने जोंनि हारिमुवा गोमालांनो हमदों आरो माने बेफोरखौ दा जों एसे माने गावनो माबानानै फोथांनानै लाखियाबाथ' लासै लासै गोमालांथारगोन आरो बियो
दा जोङो मागो होनना बुङ्ला जोङो बेवहाय बेहाय जोङो बेदर जानायफोरखौ एसे मख'नांगोन आरो जिहेथु जोंनि बर'फोरा सिगाङो मोनसे बाथ्रा दंमोनलाय जाबाबो जोबा होननाय दा बेफोरबायाददि जुगाथ' लानाय दा बेखायनो जोंनि माग फोरबोनि रंजानायफोरा एसे खम जालांनो हमनोसै आरो
अ अ
दा जिहेतु खायसे खायसे माल बस्तु बा जिब जुनार जुनारनिबो आंखाल खालामबाय दा दिनै अमा जायो जोङो ओ दाउ अमाफोरनि दामाबो गोबां जालांबाय ओ जोङो बेखौ गोदोनि बायदि औवा थोजासे जोङो जा बायनानै जानो हालिया मानोना गोबां रां खर जायो।
औ औ
फारसेथिं गोदो जोङो ओ गोबां गिदिर गिदिर नाफोर मोनलाबायोमोन ओ जायफोरखौ जोङो जानो हायोमोन ना थाय दिनै ना गिदिर गिदिरफोरखौ बायनोब्लाबो गोबां फैसा नांगौ जायो। ओ जायनि थाखाय जोङो बायनो सा बाबो बायनो हा हाया दा
अ औ
न'खरखसो नोजोर होनानै बा फैसा थाखा खो नोजोर होनानै ओ दिनै जोङो जानाय लोंनायखो एसे खम खालामनायखौ नुनो मोनसै आरो
एसे खम खम नुनो मोनसै मोनसे
औ
औ
बिदिनो दानियाथ' बिदि नुनोनो मोनला। जेनेबा जमा जमा जानाय लोंनाय आगोलथ' बिराद जमा जमा मागो होनोबाथाय आलासि
बेफोरबायदिनो जोङो ओ मागो दानखौ जोङो बारहोयो आरो
औ आगोलथ' आलासि गोजानो थांसैयोमोन ना मागो टाइमाव हेल' हेल'
औ खोनादोंबा नोंथां?
अ अ माने आगोल आगोलखौ बिराट औ औ आगोलथ' बिराद आलासिबो जानो थांसोयोमोनना जमा जमा माने मागो फोरबोआव दे ओमफ्राय दानियाथ' बिदि मागो आलासि जानाय बो नुला जेनेबा औ फिथा जालायोमोन बेदर बिदिनो बेदर फिसा जालायोमोन जमा ज'मा खिन्थु दानिया नुनो मोन
औ औ दा जोङो ओ गोदोबा जोङो न'खर न'खर हाबनानैबो जों फिथा बिना जानाय मोनसे कालसारखौ नुनो मोनोमोन आरो दानियाथ' औ दानियाथ' गावबा गाव जाजोब्बाय नालाय
औ औ
दा बेखायनो बेफोरबायदि कालसारा एसे गोमालांनो हम
औ गोमालांनो हमबाय
औ दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। ओ नोंथांनिफ्राय गोबां मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। दा होमबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ देे होनबा।
औ दे जागोन दे नोंथां औ।